खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ फ्रिबा जोङो ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जों दिनै नोंथां ओ आबहावानि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा ओ जोंनि आबहावानि गोनांथिनि बागै एसे फोरमायनो हागोनना
औ औ हागोन दे नोंथां
औ दे बिबदिब्ला नोंथाङा एसेसे फोरमायना होदो
औ आबहावा होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ।
औ औ
औ गोदो फरायसालिफोरावबो फरायबोनो मोन्दों जानो हागौ नोंथाङाबो
औ मोनबोदों
औ आबहावानि गोनांथि होनबाथ' जोङो आबहावाया जोंनि थाखाय थांना थानायावहाय मोनसे गोनांथार आरो माने
औ औ
औ आबहावा होनोब्ला जेरै बेवहाय हा दै बार बेफोर गासिबो सरजाबनानै थानाय
औ जेरै बिफां लाइफां गासिबो जिब जुनार बिफां लाइफां आबावायावनो थायो नङा ओनबा
औ औ
औ
आबहावा आरो आबहावा गे जेनेबा गेब्रेंनायनि सायाव रायलायोबा जोङो आबहावा गेब्रेंनायावथ' मोननै रोखोमनि मोननो हायो जोङो जेरै मिथिंगायारिनिफ्राय सोमजिनाय आबहावा गेब्रेेंनाय आरो सुबुङा माव हाम सुबुंनि मावथायजों सोमजिनाय गेब्रेंनाय बेफोरखौ जों मोननो हायो
औ औ नंगौ
औ मिथिंगायारि जों सोमजिनाय आबहावा गेब्रेंनाय होनबाथ' जोङो जेरैहाय दै दैबाना ओमफ्रायो बांग्रि मावनाय अरगें हाजो‌ बेरफ्रुनाय हा गिसि गानाय बेफोरो आरो बेफोरो माने मिथिंगारि आबहावा मिथिंगारिनि सोमजिनाय मोनसे आबहावा गेब्रेनाय आरो
औ औ
औ आरो सुबुंनि मावथाय होनोब्लाथ' जों सुबुंनि मावथाइखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो माने
औ गोबां मोनो आरो जोङो गोबां रोखोमनि
औ औ सुबुंनि मावथायावथ' जोङो गिबियावनो नायोब्ला जोङो बिफां लाइफां दानस्रांनाय दानफायनाय आरो
औ
औ आरो बिदिनो जानला मोनला जायगाफोरावनो दाखोर दाला गारनाय आरो गारि मथर सालायनानैहाय उखुन्दै ओंखारनाय आरो फेक्टरिफोर ए बा गिदिर गिदिर फेक्ट'रि बानायनानैहाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर उखुन्दैफोरा जोंनि हां लानायफोरावहाय बाराव गेब्रें होनानै माने जोंनि हां लानायावहाय हेंथा होयो आरो नंङा होमबा नोंथां
औ जिहेथु बिनिफ्राय गाज्रि गेससो ओंखारो नंङा होनबा नोंथां
अ आरो बिदि दैफोरावहाय दैमा दैसा फुख्रिफोरावहाय हा सुजोबनाय फिजोबनाय आरो मोसौ मोसौ मोसौ मोसा थुखैनाय आरो जि जोम सुनाय बेफोरो माने दैफोराव गलायनानै जोंङो बेफोरखौनो लोंङोब्ला माने जोंनि देहायाव बेमार सोमजिहोयो नंङा होमा नोंथां
औ औ नंगौ आरो नोंथां आथिखालाव जोंङो दैमा दैसायाव सुबुंङा गोबां जाबोर दाखोर जेरै प्लास्टिकफोर आरो बिदिनो प्लास्टिक मुवा आरो गाज्रि बुस्थुफोर बेफोरखौ माने जेराव जोंङो दैमा दैसायाव गारनांङा बेयावसो आथिखालाव सुबुं फ्रा गारनानै दैखौ ले खालामहैयो
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोरनिफ्रायबो जोंङो गोबां माने सुबुंनि देहायाव खहा जानायखौ मोननो हायो।
औ आरो आथिखालाव नायोबाथ' जोंङो सुबुंनि अनजिमायाबो बांबाय आरो थाथाय जायगाफोराबो बांबोनायखौ नुबाय नंङा होमबा नोंथां औ जेरै हाजोफोरावबो हाग्रा बंग्रा बा बा बिफां लाइफां दानस्रांनानै सुबुंनि थाग्रा न' बा फेक्ट'रि बिदिनो गुबुन गुबुनफोर बानायनाय बेफोरखौ बानायनानै माने हाजोनि हाफोरा गिसि गाबोबाय आरो बिफां लाइफोरा खम जाबोनायखाय बिदुङाबो गरमफोराबो बारा जाबाय आरो हां लानायाव जोंङो अक्सिजेन गेसफोराबो मोननो थाखायहाय खम जाबोगासिनो नंङा होनबा नोंथां
औ जितु बिफां - लाइफां गायनायानो खम जाबाय जेला बिनिफ्राय जोंङो मोजां गेसखौ बा अक्सिजेनखौ मोननो थाखायथ' जोंङो सुबुं अनजिमाया बांनाय हिसाबै जिब जुनार गासिबो बांजोब्बाय बिनि ओमफ्राय जि गेस हा जों अक्सिजेन गेस मोनो बेफोरो खम जालांबाय नंङा होमबा
औ औ औ आरो सुबुंनि बिफां लाइफां दानफायनायासो बांसिन जादों आरो बिफां लाइफां गायनायखौ जोंङो मानो खम नुनो मोनबाय जिथु सुबुंनि अनजिमायाबो बांबाय नालाय सुबुंनि थानाय जायगाफोरनि थाखाय बिफां लाइफांबो दानफायो जोङो जेरावहाय बिफां लाइफां बांद्राय बिफां लाइफां दान नबा बिफां लाइफां खम जायोबा हाजोनि हाफोराबो गिसि गाबोयो आरो जि जोंनि नैबे गाहाय हायेन हाफोरावबो बिफां लाइफाङा खम जायोब्ला हाया गिसि गायो नङा होमबा नोंथां बांद्राय हा बिफां लाइफां दानफायोबा औ
माने बि बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव बिदुङा बारा जानानै जोंनि हाफोरा हास्राव गोरान जानानै थायो आरोना सिदोमा जानो मोनला बेनिफ्रायबो गोबां खहा जालाङो
औ खम जानायनि बे अखाया हाला नालाय
औ
औ बेनिहायनो रानस्राव बोथोरबा खरान जाबोनो हमगासिनो माने आथिखालावहाय
ओ आबहावानि सोमोन्दै रायलायबाय जिथु नोंथाङा ओ बिफां लाइफां गायनांगौ ना गायनाङा नोंथांनिबा
आंनिबाथ' जेसेनो हायो एसेनो माने बांसिनानो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ जे आरो जोङो जिहेथु होमबासो गोग्गो आबहावा मोनगोन नालाय होमबा
औ-औ
औ आरो थांना थानायाव जे हां लानो थाखाय जोङो बेफोर अक्सिजेन गेस नांखागौ नालाय जोंनो जिहेथु बेखौ जे बिफांनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां
औ सुबुंनि मावथाइफोरखौ खम खालामनानै जोङो बांसिनानो आंनि मथैबा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो
औ-औ-औ
औ नोंथाङाबो एसे आबहावानि बागै फोरमायना होदो बिदिब्ला
औ आबहावानि बागैथ' जि बुंनांगौ गासिबो नोंथाङानो फोरमायजोबखाबाय बाखिथ' बेबायदिनो जों आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों साफ्रोम बो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ जेसे हायो गायनांगौ ओ जों बिफां लाइफां गायोब्लासो ओ बिदुंफ्रा खम जागोन आरो अखा हानानै जोङो आबादफोरबो इदिनो आबादफोरबो मावनो मोनगोन औ अब्लासो दाथ' गोबां अखानि बिबाङा खम जानायनि थाखायनो जों गोबां सुबुं फ्रानो आबाद मावनो मोनाखै नङा होमबा आरो मैगं थाइगं गायनानै गायनानै दोननायफ्राबो जिथु अखा मोनोैनि थाखायनो गासिबो रानलांजोबबाय बिदुंफ्रा बारा जानानै नङा होनबा
औ औ
ओ आरो आबहावानि गुबुंनायनि बाथ्रा बुङोबाथ' जिहेतु दहायनो बुंखाबाय गोबां सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो सुबुंनि साननायफ्रा गोनोखोआ साननायफ्रा गोबां बांबोनो हमबाय गोदान गोदा गोदान टेकनिकेल बाहाय गोदान गोदान सानखांथायजों गोदान गोदान गारि मथर बिदिनो गोबां ओ बुस्थु बाहायबोबाय ओंखारबोबाय आरो बेफोरनिफ्रायनो जोंना गारि मथर बांनाय ओ लोगो लोगोनो बेफोरखौ ओम बाहायनाया बांबोनो हमबाय आरो बिनिफ्रायनो गोबां गाज्रि गेस जिहेतु खुन्दैफोरा गनानै बियो सुबुंनि थाखाय देहानि थाखाय गाज्रि नङा होनबा आफवायावबो गोसारनानै थायोना बियो बारजों लोगोसे
औ औ औ
उम आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर फेक्ट'रि कल कारखाना बे बेफोरबायदि लुनाया बांबोगासिनो नङा होनबा गासिबो ओनसोलाव गासिबो जायगायावनो
औ औ
बिनिफ्रायबो गोबां गाज्रि गेस उखुन्दैया ओंखारनानै आबहावायाव गोरोबनानै थायो जेहेथु आरो जों बे आबहावानिफ्रायनो हां लानाय हिसाबै जोंनियावबो बेफोरो गाज्रि गेसफोरा हाब फायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ बेफोरबायदि गारजि गेसआ हाबफानानै गोबां सुबुङानो आथि आथिखालाव बेमार आजार बांसिन जाबाय नङा होनबा
औ औ
जितु जोङो बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव गोगो आबहावा खौ मोननो हाला जि जों जि हां लायो बेवहाय जि मोजां गेस मोननांगौमोन बे खौ मोनालासिनो गाज्रि जिहेतु जायखौ बुङो कार्बनडाइ अक्साइद गेस नङा होनबा नोंथां बेफोरबादि गेसआ जोंनि देहायाव हाब नानै गोबां सुबुंनि देहाखौनो खहा खालामबाय बेफोरनिफ्रायनो गोबां गोदान गोदान बेमार आजार जालांजोबबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरोम आथिखालाव सुबुंनि सुबुं माहारिफ्रा ओ बिफां लाइफां गायनायखौ गोबां खम खालामनायनि जाउनाव
ओ जोंना आबहावायाव ओ गोग्गो थानाया जो माने खमायलांबाय ओ गोबां सुबुं फ्रानो बिफां लाइफांखौ गायनायनि बदलै दानफायोसो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
जोंथ' आथिखालाव नुनो मोनो गो बां सुबुंफ्रानो ओ बिफां लाइफांफोरखौ सानसेयावनो गोबां रोजा रोजा दंफां दानफा यनायखौ नुनो मोनो जों नङा होनबा नोंथां
औ औ औ नंगौ
बेबाय
अ होमबा नोंथां
ओ आबहावाखौ जिबायदियै गोग्गो मोननांगौ बेबायदि मोननाया जोंना खम जालांजोबबाय
औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ
औ दोनथ' जासिगोन नामा बिदिबा दिनै एसेयावनो
औ औ दे दोनथ'जासिनो दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै
औ औ औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे